खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दा ओरैनो दंथ'यो।
नोंथाङा दायो फ्रि ना?
ओं फ्रियो दं आं
अ होनब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक लानानै सावरायसै नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा मा जिब जुनार मोननाय जायो ओमफ्राय बे जिब जुनारखौ जेनेबा मानो फिसिनाय जायो ओमफ्राय मा मायाव जेनेबा बाहायो? बेनि बागै बेनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां औ जोंनियाव माने जोंनाव जोंहानिखौ बुंगोनसै आङो जोंहाव माने मोसा मोसौ फियो। मोसौ आरो जोंनाव अमा फियो जों मोसौखौ बिदिनो गाइखेर जानोबो फिसियो आरो फाननोबो फियो आरो जोंहा माने मोसौ गाइखेरबो जेनेबा फाननो थाखाय जोंङ फैसा मोनो नालाय जों मोसौ मोसौ गाइखेरखौबो जोङो फिसिनो फिदों आरो जोंहा मोसौ गाइखेर बायदिसिना बिदिनो लांफैयो साहा दखानिफ्रा ओमफ्राय जोंना मोसौ हालुवाबो दङ। मोसौ हालुवाखौ जोंना ओरैनो दोनो आरो बिदिनो बारि बालाफ्राव खालाबायनो ओमफ्राय जोंनाव अमा मानै दङ अमाखौ जोङो माने बिदिनो जोङो अमाजों माने गोबां थाखा खामायनो हायो जों गोसो जाबा अमानि फेमिलि बानायनो हायो अमाखौ फिसा जाहोनानै जेनेबा एरहोनानै गोबां फैसा मोनो जोङो मासेयावनो जुदि सारि सारि हाजारसो बायदि जोङो मासे अमायाव बिदि फाननो हायो आरो अमाखौ माने दसथा बार'थासो जुदि फिसा जाहैनानै जोङो फेमिलि बानायबाय बा अमाखौ आरो जोंनाव दाउ दङ दाउखौबो माने जोङो माखासे फाननो थाखायबो फिसिदों आरो माखासे ओ जानो थाखायबो। ओ माने बांसिन बे दाउफोरखौ माने बांसिनानो जों फाननो थाखाय फिसिनाय जायो। दाउफोरखौ जोङो ओ बांसिन फैसा मोननो थाखाय जोङो बायदिसिना फार्मफोर खालामनांगौ दाउनि बेलायाव आरो दाउखौ जों फार्म खालामबा माने बांसिन थाखा फैसा बांसिन जों मोननो हायो बिदिनो जोङो अ दिनो मासे मानैल' दाउ फिसिबा जानाय नङा जोङो बिदिनो बुरजा फि फिनांगोन एक्स' दुइस'था बिदिबो फिजायो । बे जोङो जोथोन लानांगोन मोजाङै आदारखौ जोथोन लानांगोन माला दै गांदों माला आदार गांदों आरो ओ माने हराव बिदिनो लाइट होना होनांगौ आरो बिदिनो लाइट होबाथाय हरनि एम्फौफ्रा माने गाहायाव गोलैनानै गावसोर माने खनजा खनजा जायो आ‌ ओ माने बिदिनो फार्म खालामनायनि गोबां बिदिनो न' खाथिफ्राव खा-खामनाय दङ'। जोंनि ओनसोलावनो दङ' जों नुबाय आरोना बिदिनो फार्म खालामनायफोरखौ बिदिनो ओमफ्राय दैफोरबो होबाय थानांगौ दै लोङोना बिसोरो दाउफ्रा दै आरो आदार बायदि बायदि। बयलार फार्म बयलार फार्म आरो लकेल फार्म बो खालामनाय नुबाय आङो। बिदिनो एखे खालाम आरो गुन्दैफोर जायो बिसोरो ओ मायदिसिना जोङो ओंखाम जानाय आदारफोरखौबो होजायो। जोंनि माइरंफोर होजायो माइ होजायो बिदिनो जोङो फिसिनांगौ आरो जों फिसिनायावबो माने बिदिनो गोबां थाखा थाङो रां थाङो बिदिनो बायनायावबो थांसिगोन बिदिनो ओ माइरंफोर बायदिसिना होनायावबो जोंहाथ' थांखायो नालाय न'नि बे थाङो जोंहा गिबियाव जोंनिफ्राय थांगोरो आरो थांगोरोननानै उनाव देरबासो जोङो बेखौ फाननानै मोनफिनो। फाननानै मोनायाव जोंहा एसे लाब जायो आरो जों खस्थ' खालामनायनि एसे मोन फिनो आरो ओ ओमफाय बांसिन फिसिबाथाय लाब जायो जिनो एकस' दुइस'थासो फिसिनांगौ दाउखौ। आरो जों अमाफोरखौ बिदिनो खालामनांगौ बिदिनो बुरजा फिसिनांगौ आरो। फेमिलि खालामनांगौ फेमिलि खालामबाथाय माने बिमाफ्रानो जेनबा माब्रै माबा दसथा। जाबाथाय बिमा अमा फेमिलि अमा भिमाया जुदि दसथासो‌ थायोबा बिदि बिदियो ओ जेनेबा मासे बिमाया जुदि दसथा दसथा खरि फिसा होयोबा गोबां जाहैयोमोन एकस'था जाहैयो। एकस'थायाव नोङो ब्रै रोजा खरि मासे अमायाव मोनोबा। मा जागोन ब्रैजि ब्रै लाख जागोन आरो गोबां रां खामायनो हायो आरो अमाजोंबो आरो जों मोसौजोंबो खामायनो हायो जों मोसौखौ माने ओ मोजाङै जोथोन लानानै जोङो बिदिनो फुङाव खाहैबाय बेलास याव दै दौहैबाय दोस्लायबाय मोनायाव लाबोफिनबाय माने बेयाव फैसा खरस थाङा आरो मोसौ फिसिनाया बिदिनो फ्रियावनो जायो आरो। दिनो खस्थ'ल' इसे दै दौहैनाय मोसौ दोस्लायनाय बिदिनो गांसो नागिर नागिर जोङो मोसौफोरखौ दोनाय बिदिआवल' खस्थ' जायो आरो खस्थ'थ' होनला जेनेबा बिदिनो मालाबाफोर बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय एसे खस थ' आरो मालाबा सान्दुं गोसाबाबो थांनोबो हाया बिदिनो बारांद्राय खस नङा आरो मोसौ फिसिनाय माने बिना फैसा जायो आरो आरो जोङो गथ था गथा रां मोनो फैसा होआलासिनो मोसौआबो बिराद थाखा दङ' बिदिनो मोसौ सौ हालिसे मोसौ दामब्रा मानै बिदि फिसियोबा माने जोङो। ब्रैजि बाजि रोजासो रां मोननो हायो गोदोनि दिनाव बांसिन मोसौफोरखौ माने हालुवा फोरखौ बांसिन फिसियोमोन न'खरफायाव माने दसथा बिसथा बिदि मोसौ फिसिनाय नुनो मोनोमोन दानि दिनाव मोसौ खौनो नुनो मोनला माने मोसौखौहाय मोसौनि जायगायाव ओ दाना मा थेक्थर फोरजोंनो एवस सै माने मोसौखोजों गोदो बिराद एवोमोन नालाय दाना टेक्टरफोर जों एवनाय नुनो मोनसै आरो बिनि थाखायनो माने दा मोसौफ्रा खमायलांबाय दा जिब जुनार फिसिनायनि बेलायाव आङो बेखौनो बुंबाय आरोना। बिदिनो ओ मोस मोसौजों जोङो खामायनो हायो आरो जोङो गोबां गोबां बिदिनो दङ। फैसा खामायनो लायेनाव दा नोंथाङाबो बुंदो दे फंनैसो।
बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं बुंनो थाङोबा बिदिनो ओ बांसिन जेनेबा गामि ओनसोलाव जा मोनो बेखौनो मोनजोबो जोंनि ओनसोलथिंबो जेरै दाउ अमा सैमा बोरमा मावजि हांसो मोसौ मैसो मानि बेफोरखौ मोननाय जायो। बिदिनो जोंनियाव जेनेबा जोंनाव फिसिनाय जायो बिदिनो न'आव फिसिनाया जाहैबाय मोसौ। ओमफ्राय बोरमा अमा सैमा मावजि दाउ। गिबियावनो मोसौ होननानै बुङोबा मोसौखौथ' नोंथाङासो दहा दहाय एसे फोरमायलां खाबाय अब्लाबो आं एसे बुंनोसै जेनेबा मोसौखौ बिदिनो रां आरजिनो जेनेबा थाखाय मानि मालाबाफोर जेनेबा माबा माबा मोनसे खैफोदफोर जायोबा जेनेबा न'फोराव माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोबा बेफोरनि थाखाय जेनेबा ओ बेफोराव जेनेबा हेफ हेफाजाब होगोन साननानै माने बेफोरनि थाखाय मोसौखौ फिसिनाय जादों लोगोसे मोसौखौ ओ आबाद जेनेबा मोसौ जेनेबा हालौनो थाखाय बेफोरावबो मोसौखौ बाहायनाय जायो। बिदिनो मोसौआ बिदिनो दामब्रा दामब्रि मानि बिसोर मा ओ दामब्रा दामब्रि मानैबो दङ जेनेबा बिदिनो दामब्रा दामब्रि बिदिनो गोबां दङ बिदिनो दामब्राया दसथा बिदिनो ओमफ्राय दामब्रिया बिस बिसथा बिदि दं आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो जोंनि गामि एरियानि नालाय बिदिनो गाबा गोसोम गुफुर माने गामि एरियायावथ' बांसिन गोसोम गुफुर फाख्रा सिख्रा बेफोरखौल' नुनो मोननाय जाखायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ बिदिनो मोसौजों गोबां मोसौआ मानि गोबां हेफाजाब होयो लोगोसे बिदिनो मोसौनि गोबोर खि जेनेबा बेफोरबो मानि मानसिनो गोबां मा आबादथिलियाव जेनेबा मोसौनि गोबोरखि जा गोबोरखि बिसोरो मानि हासार जेनेबा बे हासारावबो गोबां मैगङाव माने होयोबा माने बियो गोबां मानि मैगं थाइगङाव ओ मैगंखौ माने थाब देरनाय ओमफ्राय बिदिनो हासार गोनां खालामो आरोना गोथावनो माने मोसौनि गोबोरखिया ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे मोसौनि बिगुरफोरनोबो गोबां बायदिसिना बानायो बिदिनो मोसौनि गंजों बिदिनो खानजं ओमफ्राय दाबा बिखुं लबारनि बेफोरबायदिबो गोबां बानायनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे अमा अमाखौ बिदिनो फालांगि खालामनो थाखाय फिसिनाय जादों माने अमा फाराम। खालामनाय जादों बिदिनो अमाया अमानो अफ्रि होनाय जायो ओमफ्राय अफ्रि गुन्दै मानि गुन्दै होयोबा मानि अमाया गोथावसिन जायो ओमफ्राय थाब देरो होननाय खोनानो मोनो जायनि जाहोनाव गुन्दै होदेरनाय जायो मानि बेफोरबायदि आदब खायदा होनानै मानि अमा फार्म खालामनानै माने फिसिनाय जायो आरोखि ना बिदिनो अमाजोंबो आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो। बिदिनो लोगोसे दाउ दङ। दाउ होननानै बुङोबा बिदिनो दाउआ बिदिनो दाउजो दाउला बिदिनो दाउखौ न'आव जानो थाखायबो फिसिनाय जादों लोगोसे दाउखौ ओ फानोबो बिदिनो लोगोसे दाउखौ फाननायजों लोगोसे जे दाउनि बिदै बेफोरखौबो ओ न'आवबो जानाय जायो लोगोसे फाननाय फाननायबो जायो। आरो बोरमा बोरमा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बोरमाया बोरमा मेन्दा। बोरमा बेखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो बोरमानि गाबा बिदिनो गोसोम फाख्रा सिख्रा ओमफाय बोरमा मेदाइखौथ जों गुफुर गाबनिखौ नुनो मोनखायो बेखौथ बयबो मिथिखायो। ओमफाय बिदिनो बोरमाखौ जायोबो ओमफाय बिदिनो बोरमानि जा बोरमा मेन्दा बेनि बिगुर जेनेबा बेफोरजों जि जोम बानायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो लोगोसे जे बिदिनो सैमा होननानै बुङोबा सैमाखौ जोङो। ननि जेनबा नआव फिसिनाय जायो होननानै बुंबाय गिबियाव माने सैमाखौ जेनबा मोनाफोराव सो खाव एबा दाखाथिफोर फैयोबा माने सैमाया सोंनानै माने रैखा खालामनानै ननि जेनबा नखौ जेनबा ननि बायदिसिना। धोन सम्पतिफोरखौ जेनेबा रैखा खालामनाय जेनेबा बेफोरनि थाखाय सैमाखौ फिसिनाय जादों लोगोसे मावजि मावजि होननानै बुङोबा ओ मावजिनो जेनेबा जा जायो जेनेबा मानसिया जा जायो बेखौनो होनाय जायो मावाजिनो ओमफाय बिदिनो माउजिखौ फिसिनायनि गिबि ओ गुदि जाहोनानो जाबाय बिदिनो बिदिनो गासिबो न'आव बिदिनो खांखमा एन्जर बेफोर थानायखौथ जोङो। बांसिन नुनो मोननाय जाखायो बिदिनो खांखमा एन्जरफोराथ जोंनि गस्ला बेफोर बायदिखौ अर सियो ओमफाय बिदिनो बेफोर अरसिनायखौ जेनेबा रैखा खालामनो थाखाय मावजि जेनेबा मावजिया बेफोरखौ गोसो होनानै जेनेबा मावजिया रैखा खालामो आरोखि ना मानि ओ ननि जेनेबा जि अरसिनाय माइरं अरसिनाय बेफोरखौ मानि रैखा खालामनायाव ओ हेफाजाब होयो मानि खांखमा मावो ओ एन्जर मानि बेफोर जे जायनि नआव मावजि थायो ओ बे न'आव मानि थानायखौ नुनो मोननाय जाया आरोखि मानि मानो होनबा मावजिया खना खनला गासिखौबो ओ नागिर नागिर मानो बुथारजोबो जायनि जाहोनाव। गिनानै बिसोरो थाया ओ बिदिनो गोबां जिब जुनारफोर ओ दंबावो ओमफाय बिदिनो मैसो। मैसोआथ गोसोम खालारनि जायो बेखौथ मोनथिखायो ओमफाय बिदिनो मैसोखौ आथिखालाव बारा नुनो मोननायखौ जाला बिदिनो जोंनि नआव बिदिनो मासे मानै। मानैफोरलसै जेनबा गुबुनफोरावबो मैसो सोखौ बांद्राय नुनो मोननायखौ जानाय जाला बिदिनो मोसौखौबो मैसोखौ। जायो मानसिफोरा ओमफाय बिदिनो मोसौनि औ मैसोनि गां ओ माबा गं बेबेजों बायदिसिना बानायनायखौ जों खोनानो मोनो लोगोसे ओ बिदिनो मैसोआ गांसो जानानै थांना थानायखौ जों नुनो मोनो। मोसौआ जेरै बेबायदिनो मैसोआबो बिदिनो ओमफाय बिदिनो जेरै मैसोनि गोबोरखि फोरखौबो। बिदिनो हासारफोर।